हेल नों
नोंथाङा खोनादोंना नोंथां। हेलौ नोंथां औ औ माने ओं औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ? औ खोनादों नों
दङ आं जिरायनानै दङ अ
अ ओमफ्राय नोंथाङा ओ औ खोनादों ओं नोंथाङा सानजौफुनि ओंखामखौ जाबायना?
औ जाखांबाय औ।
खोना औ औ माने आङो नों थांखौ फन होनायनि जाहोन जाहोननानो जाहैबाय माने जोंनि सान फ्रोमबोनि ओ जिउ खुंनायावहाय जोङो सानफ्रोमबो मा खालामो बिनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै हरनाय
औ औ औ। औ सावराय जागोन। सावराय जागोन।
औ औ माने। जेनेबा अ खोनादों नोंथां जेनेबा जोङो सानफ्रोमबो सान ओमबो माने फुङावथ' जों सानफ्रोमबोथ' सिखारखानाङो ना जेनेबा जेनेबा आङो बेबायदिनो आङो बेबायदिनो जेनेबा फुङाव सिखारनानैहाय सेभेन थार्टिफोराव सिखारनानै हाय ओ बेबायदिनो गावनि बिसिनाखौहाय माने जाब नानैहाय एसे साफा खालामसि गोन आरो लोगोसे माने जोंथ' ब्लेंकेट फोरखौ जोम फायोना मालाबा समाव थ जेनेबा ना अब्ला औ अब ब्ला बे बेफोरखौहाय जाबना माने रुमखौबो एसे साफा खालामनानैहाय लासिगोन आरो माने सिबनानै लासिगोन आरो। औ आरो बेजोंनो लोगोसे माने आरो फुङावथ' सिखारनानै जों साफ्रोमबो माने माने जोंथ' माने एसे साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय जोङो दुगैनांगोन बा माने हाथायफोरखौ होना लानांगोन नङा होमबा मोखांफोरखौ
औ औ औ उम
बिदिनो माने फुङावहाय सिखारनानैहाय ब्रास खालामसिगोन आरो ओमफ्राय ओ मोखांखौ सुसिगोन सुनायजों लोगोसे माने दुगैबो फासिगोन आरो। बि दिनो ओ दुगैखां लोबखां खालामनानैहाय बेबाय दिनो एसे फुंनि ओंखामखौबो जाना लासिगोन जेरै जोङो ब्रेकफास्ट होननानै बुङो नङा होमबा? औ बे ओ फुंनि जाग्रा आदारखौबो जानानै लानानैहाय माने फरायसालि बा स्कुलाव थांनो गोनांफोरावहाय जोङो माने हांसिगोन आरो नङा होमबा औ थांनानैहाय ओ हांनानै बेबादिनो लोगोफोरजों एसे रायलायसिगोन आरो रायज्लायनानै लोगोफोरजों एसे मिनिंलायनानै मानानै माने एसे रंजानायखौ लासिगोन आरो। आरो बेबादिनो ओ क्लास फोरावबो माने एसे जोंनिया मालाबा एगजामबो जायो आरो मालाबा बिदिनो बिदिनो प्रग्राम फोरबो जायोना कलेजफोराव बो बिदिनो प्रग्रामफोरावहाय एसे इन्जय खालाम सिगोन बा लोगोफोरजों रायलायसिगोन आरो लोगोसे माने बार'था जोंनियाहाय बार'तायावहाय ब्रेक होयो आरो। ओमफ्राय बे बार'थायायाव हाय ब्रेक आव ओमफाय मोने सानजौफुनि जानायखौ माने जाना लासिगोन जाना लानानै हाय एसे ओ एसे माने फरायसालि बा कलेजावनो माने बेरायग्रा केम्पास थाया होमबा बेयावहाय एसे बेरायनानै बार जासिगोन बा एसे माने औ एसे गोजोननाय लासिगोन आरो औ औ औ आरो बेजोंनो आरोथ' आरो जोंनियाहाय फरआवहाय क्लास आ गसिगोन ओमफ्राय आरो गना फैनानैहाय फैनानै थाइ जोंथ' जेनेबा फ्रेस माने जानांगोन नङा बा जोंथ' दायोथ' आरो गोलोम बोथोर एसे जों साफा जानानै लानांगोन बिदिनो फैनानैहाय ओ गस्ला इदिफोरखौ एसे सुना लासिगोन आरो लोगोसे दुगैबो फासिगोन आरो दुगैनायजों लोगोसे ए आरो दुगैनायजों लोगोसेहाय ओंखामखौथ' जाना लानांगोन जों थ' मेङोना मानसि जानानै नङा होमबा औ आरो में औ एसे मेंनायजों ओंखाम जाखांनायजों एसे जिरायनानै लासिगोन जिरायनायजों लोगोसे माने एसे अन्दु ग्लांनानैबो थासिगोन आरो बिसिनायावहाय
औ औ औ
आरो उन्दुग्लां उन्दुग्लांना थानानैहाय एसे बेबायदिनो लोगोफोरजोंहाय मोना बिलिनि बा दाथ' आरो दैज्लां बोथोर नङा होमबा बो बोथोरनि फिथाइखौ बोथोरावनो जायाबा उनाव थ' मोनजानाय नङ ना बेबायादिनो ओ बोथोरनि औ बोथोरनि फिथाइखौ जासिगोन बेबायदिनो थाइजौ खाजि जासिगोन लोगोफोरजोंहाय ओ उम अबावबा फिल्ड अबावबा सोरनिबा न'आवहाय ज' ज' जिरायनानै थाइजौ खासि बा ओ जलफाय खाजि बा औ खान्थाल आरो लिसु बेफोरखौ जा सिगोन आरो औ बेफोर खौ जानायजों लोगोसे माने एसे रंजानायबो मोनो ना लो गोफोरजों जेनेबा थाबोला एस से गोजोननायबो
गोजोननाय मोनो औ
औ लोगोफोरजों थानानैहाय एसे इन्ज'य खालामसिगोन आरो बेबादिनो औ बेबादिनो मोनानि जेनेबा जानाय आदारखौथ' हिनजाव हिन जानाय आदारखौ जेनेबा बानायना जानांगोना गाव गावनि जानाय जानाय खोथ' जेनेबा गाव गायनि उदिखो ओ थांनानै थानो थाखाय जोङो जानांगोन ना नङा होमबा बेबादिनो जोङो मोनानि जानाय आदार खौहाय बायनानै जासिगोन आरो जाखांनानैहाय जाखां लोंखां मोनानिखौ जाखांनानैहाय थोरसि खुरैखोज' जों सुनांगोन नङा होमबा खांसिफोरखौ औ बेफोरखौ सुनानै हाय थासिगोनआरो बेबादिनो। औ उम ओ नोंथाङा नोंथांनि माने ओ बे डेरि लाइफआव नोंथाङा मा खालामो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नों
हागोन हागोन दा दामाने फुङाव सि जेनेबा फुङाव सिखारगोन फुङाव सिखारनानै जेनेबा गावनि देहाखौ फ्रेस लागोन फ्रेस लाखांनानै जेनेबा नो-नोंनि जेनेबा बिसिना जेनेबा खम्ब'ल जेनेबा बेफोरखौ खननानै दोननानै गावनि जायगाखौ साखोन सिखोन खामबाय जुदि गावनिनो जायगा खौ साखोन सिखोन खालामनानै लायोबा गावनिनो मोजां आरो फ्रेस जायो देहा या मो जां जायो जेनेबा गावखौनो फ्रेस मोननाय जायो मैला मो उम जुदि मैला मैथा जेनेबा ओरैनो थायोबा बुस्राङा माया ओरैनो थायोबा गावखौनो लेथ्रा मोनो आरो देहाया बिदियाव लेथ्रा जायो।
औ औ बेमारबो जानो हमो आरो लेस्रा थाबाथाय नङा होमबा?
औ बेनि उनाव बेनि उनाव फैनानै जेनेबा जों ब्रास खालामगोन ब्रास खालामनानै मोखां सुगोन मोखां सु खांनानै जोङो जेनेबा आङो जेनेबा लामायाव एसे थाबायग्लांग्रोगोन। फार्स्टआव जेनेबा गावनि प्रेक्टिसनि थाखाय आरो।
औ गावनि देहानि फिटनेसनि थाखाय आरो उम उम उम।
बेफोरबायादि प्रेक्टिस खालामबाय हाबफिनबाय। जेनेबा दुगैनांगौबा दुगैस्र'बाय जेनेबा दुगैनांखागोन। जेनेबा नों प्रेकटिस खालामबाथ' दुगैनांखागोन ना दुगैबाय दुगैनानै जेनेबा जेनेबा स्टाडियाव हाबबाय आरो स्टाडियाव दसे हाब्बाय। जेनेबा जेनेबा सेभेन थार्टिसिमा साराय सातथा जेनेबा बेफोराव बेफोराव जोङो स्टप खालामनानै। जेनेबा मर्निंनि ब्रेकफास्ट जाबाय आरो। खोनोबाय दा?
औ खोनादों नों
औ। माने मरनिंनि जाग्रा जाबाय आरोना। बेनि उनाव जेनेबा जों कलेज थांनांगोन कलेज थांनांगोन।
उम उम।
जेनेबा औ कलेज थांगोन कलेज थांनानै लोगोफोरजों एसे फुरथि खालामहैगोन मिनिहैगोन खुसि खालामहैगोन। गोसोआबो गोजोनो जेनेबा लोगोफोरजोंबो थानांगोन लोगोफोरजों थायाबाबो गोसोआ दुरबल दुरबल मोनो लोगोफोरजों थाहैनांगोन खुसि जायो इन्टारेस्ट जाहैयो जेनेबा बिफोरबादि आरो दा जेनेबा कलेजनिफ्राय फैनानै जेनेबा फैबाय जेनेबा टु थार्टिफ्राव फैगोन फोराव फैनानै जोङो देहाखौ फ्रेस लाफैबाय दुगैस्र सबाय ओमफाय सानजौफुनि जाग्राखौ बेखौ जाबाय आरो न'आव जानानै जेनेबा दसे जिरायगोन दसे जिरायनानै जेनेबा जिरायगोन उन्दुग्लांगोन आरो आरो बेफोरबादि बेफोरबादिनो दा बे समाव दसे थानानै जेनेबा मेंनाय जेनेबा नोङो जु जेनेबा ओंखाम जेनेबा ओंखामफोर जायोबा एसे मेंनाय मोनो आरो जेनेबा फैनानै जाफैबा मेंबाय नालाय दसे जिरायबाय औ औ औ औ जेनेबा औ नंगौ नंगौ दा जिरायखांनानै जेनेबा दसे लोगोफोरजों जेनेबा गामिनि लोगोफोरजों जेनेबा ओंखारबाय बेरायहैबाय दसे सोरनावबा जेनेबा जोंनाथ' जों सेंग्रा मानसिजों क्लाबनि न'आव दसे थाबाय बेनि उनाव जोङो बेनि उनाव जोङो जेनेब बा। थ्रि थ्रि थारटिफोर जायोबा जेनेबा सारि खिथाफोर जायोब जों फुटबल गेलेबाय बल गेलेबाय
औ औ औ औ औ।
जेनेबा फुटबल गेलेखांनायनि उनाव जोबफैखा फैनानै न'आव। प्रेस जानानै
औ नोंथां औ औ औ औ औ खोनादों नोंथां।
बल जोनानानै फैखांनानै फ्रेस जानानै स्टाडिआव हाबबाय आरो सि-स्टाडियाव हाबनानै बिदिनो जेनेबा स्टाडिया जोबखांनाय लोगो लोगो जा जाग्रा मोनानि जाग्रा आदार खौ जाबाय उन्दुनाय स्टाडियाव हाबसिनोबा हाबसिनबा एखमबाथ' मेंनायनि समाव थानाय जायो स्टाडियाबो ओमफ्राय दा बिदिनो उन्दुबाय आरो
औ औ औ औ औ जोबोद मोजां नोंथांनियाबो बेबायदिनो खालामनांगौ आरो जोंनि माने बेफोरबायदि खालामबासो जेनेबा जोंनि देहाफोरा माने मोजाङै थागोन नङा होमबा औ औ आरो जोङो सिखारनानै मानानैहाय फुंफोरावबो एसे थाबाय लांनांगौ फुंबिलिनि एसे फ्रेस बारफोर जानांगौ नङा होमबा औ ओम औ बेफोरखौ जायोबोला औ बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहायाबो मोजां थायो ओ ओ नंगौ नंगौ
औ औ
बे थाबायगारनोबो नांगौ आरो नङा होमबा
औ औ औ औ
आंथ' जोबोद थाबायनो मोजां मोनो नोंथाङालाय थाबायनो मोजां मोना मोना मोना फुंबिलि समाव
फुंबिलि समाव थाबायनो मोजां मोनो ओमफाय जेनेबा फोथार जेनेबा फोथार गुवार दङब्ला जोबोद मोजांसिन जायो आरो बे जायगायाव जेनेबा थान्दा थाबायनो थाखाय खाय मोजां मोनो जेनेबा फुंनि बार खौ फुंनि बार खौ जाथारनांगौ आरो फुंनिबारखौ जायोबा देहायाबो स्ट्रं माने राफो मोनगोन आरो
औ औ आरो दाथ' जेनेबा गोलोम बो थो नङा होमबा
औ औ
गोलोम बोथोरावथ' आरो जोङो जेनेबा मबेयावहाय फ्रेस बार मोनगोन बा गुसु बार मोनगोन स बिखौ नागि ओ ना नुङा ओम
औ औ औ
औ बिनिखायनो जोङो फुङावहाय एसे बेरायग्लांनाया मोजां होननानै आं सानो आरो
औ औ होमबा नोंथां जा बाय जोंनाबो टाइमाबो
औ औ दे बिदिबालाय दोनथ'नोसै औ
माला होमबाथ' अमा थाहैनांगौलै।